औ।
खोनादोंना‌ नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों।
मा खालामदों नोंथाङालाय?
आङो दायो फुंथ' ओरैनो लामा लामा थाबायबाय दंमोन।
अ दे दे मोजाङानो दे नोंथां ओमफाय। दा नोंथाङा होमबा फ्रियानो हमबा?
औ फ्रियानो औ।
होमबा जोङो मोनसे थफिक लानानै बे थफिकनि सायाव सावरायनो हागोन ना।
ओ सावरायजायो।
औ होमबा जोङो जोंनि बुहुमाव थानाय माखासे हादरमा। नङा होमबा हादरबाफोरनि सायावहाय एसे सावरायजागोन नामा नोंथां।
औ।
हादर हादरमाफोरनि सोमोन्दैनो जोङो मा मिथिगौ बिनि सायाव एसे सावरायसैना।
औ औ सावरायजायो।
औ होमबा नोंथाङा बुंग्रोदो जेनेबा बुहुमाव मोनबेसे हादरमाफोर दङमोन आरो मा मा?
ओ जोंनि बुहुमनि सिङावथ' हादरमाफोरा गासै मोन स्नि ओ बेफोरनो जाहै बाय एसिया आफ्रिका इउरप सा आमेरिका खोला आमेरिका अस्ट्रेलिया बा असिनिया होननानैबो बु बुङो आरो मोनसेया एन्टारकटिका आरो। बेफोरनो दा नोंथाङा। ओ एसिया हादोरमायावहाय मोनबेसे हादोरफोर दङ आरो मा मा हादोरफोर मोननैसो हादोरफोरनि मुं आरो बिनि आखुथाइ आरो बेयावहाय मा मा मानसिफोर थायो। बेखौहाय एसे फोरमायना होदो खोमा।
होम होम जागोन दे नोंथां हानायमानि नाजानोसै ओरैनो। मिथिनायखौ नोंथांनो खोन्थानोसै आरो।
औ जाहाथे आंबो मिथिना थायैखौ मिथियो ओं।
औ औ औ जागोन नोंथां जेनेबा एसिया एसिया हादरमा होननानै बुङोबाथ'। एसियानो जाहैबाय बुहुमनि मादाव थानाय बयनिख्रुइ गेदेरसिन हादोरमा। दा बे एसि मि एस सिटियावनो आरो मुलुगाव थानाय जेसेबांनाखि सुबुं अनजिमाफोर दङ। बिनि बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुं अनजिमाया बे एसिया हादरमायावनो थायो।
औ औ नंगौ।
बे एसिया हादोरमायावहाय आरो हादोर माने गोबां हाजो हालाद दैमा दैसा बेफोरबायदि माबाफोर मिथिंगायारि माखासे थासारि फोरजों एसिया हादरमाया जेनेबा बुंफबबाय।
औ।
एसिया हादरमायावनो जोङो मानो मुलुगनि बयनिख्रुइ जौसिन जेनेबा हाजो थिखिरि नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
बे हाजो थिखिनि हिमालया बे हिमालय हाजो थिखिनि खौ जोङो एसिया हादरमायावनो मोननाय जायो। आरो बिनि जेनेबा जोङो बुहुमलुरारि जेनेबा जायनाखि बुहुम बुहुमनि जेनाखि बुहुमलुरारि दाथाय बे दाथाया ओरैबायदिे जि माने बुंनानै फोजोबनो हाया आरो माने गोरोबलायथारा आरो बे एसिया हादर माने बुंहरो दाथायआ माने जायगायावनो जुदा जायगावनो दा जायगायावनो गोजौ जायगायावनो गाहाय बेबायदि माबाफोरजों हाजो हाला दैमा दैसा दा जौयेन हायेनफोरजोंहाय माने बुंफबनाय आरो मोनथिबायदा
औ।
दा बेवहाय माने आरो जोङो माखासे माबाफोरबो मोननो हायो जेनबा खायसे खायसे जायगाफोराव एसियानि गेजेरावनो जोङो गुसु बिराद गुसु मोनगोन आरो बहाबा बिराद गुदुं जेनेबा हमना ला जोङो जोंनि भारत हादराव थानाय थर बालाहलामा बेबायदिनो बाला हामाफोरबो जोङो बेवहाय साहा मोननाय जायो आरो। दा बिदिनो बहाबा बरफजों खोब फोन थानाय बहाबा गुसु बहाबा अखा हाग्रा बहाबा आरो अखा अखा हानो हाया बहाबा आबाद बिराद मोजां जायो बहाबा बहाबा आबादानो जाया बेफोरबायदि जोंनि एसिया हादर मायावहाय गोबां रोखोमनि माबाफोरखौहाय जोङो मा होनोमनो मोननाय जायो आरो नोंथां। आरो बेयाव सुबुंफोर थायो होननानै बुङोब्ला ओ जोङो सरासनस्रायै बे सिफाय थानाय सुबुंफोरा आरज'फोर आरज' द्राबिरफोर बिसोरो थायो होननानै जोङो मिथियो ओमफ्राय मंगलिय'फोर जेनेबा मंगलिय'फ्राबो एस आदरमायाव गोबाङैनो दङ होननानै जोङो बुंनांगोन जेरै चीन हादरावहाय थाबाय दाब भुटानफोराव थाबाय ओ जोंनि भारताव हल' थाबाय नङा होमबा दा बेबादि नो गोबां माने सुबुंफोरनि माबाफोराबो गोबां दङ जेनेबा निग्रयेदफोरखौबो मोनगोन जोङो बेयाव मुलुगाव थानाय माने गोबां रोखोमनि सुबुंफोर माने गोबां जाथिनि बा गोबां फोलेरनि सुबुंफोरखौ जोङो बेवहाय मोननो हायो होननानै जोङो बुंनो हायो आरो नों थां बेखिनिखौनो आं नोंथांनो माने खोन्थाबाय ओमफ्राय नों थाङा जुदि ओ इउरपनि बागै मिथियोब्ला इउरप हादरमानि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होगोन होनो हागोन नामा नोंथाङा।
अ इउरप हादरमायावथ' इउरप हादोरमानि सिङावहाय जोंना गासैहाय गं ब्रैजिब्रैथा हादर दङ आरो आ लोगोसेनो बियो जारिमिनारि आरो हारिमुआवहाय जोबोद धोनि जारिमिनारि आरो हारिमुवारि बिथिंजों बेयो मिथिजानाय मोनसे हादोरमा होननानै बुंनो नांगोन आरो जोङो
उम
बेबायदिनो ओ गोबां हादरफोरा उन्दैबाबो बिनि जिउ खुंनायाहाय गोजौ थाखोनि आरो माने जोंनि ओ खुदियानि बायदि नङा होननानै बुंजायो आरो
उम उम
बेवहाय आरो माखासे हाजोफोरबो दङ दैसाफोरबो दङ जेनेबा जोंनि एसियायाव जेरै दैमा दैसाफोर दङ हाजो हाला दङ। बेयावबो माने आलफस हाजो होननायाबो दङ आरो बिनिफ्राय मख'जाथाव ओ देनदिुुब होननाय बलगा बे दैसाया दङ आरो बेवहाय
उ
लोगोसेनो बेवहाय इउरप हादोरमायावहाय ओ बै ककेसिय' होननाय सुबुं फोलेरनि गाहाय जायगा होननानै जोङो बुंनो हायो आरो ककेसिय' फोलेरनि मानसिफोरा गाहायै बे इउरप हादरमायावहाय थायो आरो ना बेनि अनगायैबो बेयावहाय मा माखासे हारिफोर दंबावो जेनेबा जार्मानिक इस्लाबिक लेटिन बेफोरबायदि ओ बै कुकेसियनिनो माने बाहागो होननानै बुंनांगोन आरो इसोरखौ बिसोरबायदि सुबुं हारिफोरा बै ओ इउरप हादरमायावहाय थायो आरो बेयावहाय जेनेबा देहा फाहामथाइ बिथिङावनो होन सोलोंथाइ बिथिङावनो होन ओ गोजोन बिथिङावनो होन माने बेफोरनि थाखाय बे इउरप हादरमायाहाय ओ मुंदांखा होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरो लोगोसे जे बेयाव थानाय हादरफोरा ओ जार मान इउक्रेन फ्रान्स इटालि स्पेन रासिया बेफोरबायदि गोबां दं आरो सुइदेन नरवे बेफोरबो दङ गासै मोन ब्रैजिब्रै दा हादोरफोर बिनि सिङाव हाय दङ आरो खोनादों ना
औ खोनादों खोनादों
औ
खोनादों नोंथां
दा नोंथाङा औ
जेनबा ग्रुपआवहाय जेनेबा बैनि अनगायैबो जोङो ओ माबाखौबो जों बुंनो हायो नङा होमबा दारिमिननि जांख्रिखांनायनि बाथ्राखौबो जों बुंनो हायो नङा होमबा ओ फालांगिनि बि सिङावहाय जोंनि मुलुगनि गेजेराव नो दारिमिन आरो बेफोरबायाददि फालांगिनि बिदियाव माने जौगागोरदोंबा माने सोदोमस्रि मोनग्रोदों होन्नानै बुङोबा जों इउरप हादर मानि
औ -औ थारैनो सैथो ओं
जेनेबा इउरपनि मानसिफोरानो गोदो जेनबा एसिया आवथ' बै समावहाय गैयानोमोन एसिया गुबुन -गुबुन हादरमाफोराव गैयानोमोन जोङो इउरपनिफ्रायनो इउरपावनो जागायजेननानै इउरपनि मानसि मुलुगनि गुबुन गुबुन हादोरमा बा हादोरफोरनि हादोरफोराव थांनानै गावसोरनि ओ दारिमिन मोनसे जांख्रिखांनाय बे दारिमारि जांख्रिखांनायखौ खालामहैदोंमोन माने फालांगियारि बिथिङाव माने मोनफ्रबो बि बिथिंआवनो माने मुलुगनि गोबां हादरफोराव थांनानै बिसोर गावसिनि दारिमिनारि गोहोखौ गायसन हैैनोदों हादोंमोनना बि बिसोरो बे बाथ्रायाबो मोनसे नोजोर होनो गोनां नङा होमबा इउरप बे बाथ्रा
औ। औ नंगौ थारैनो दा जोंनि भारत हादरावनो होन जोंनि भारत हादर आवबो बिसोरो फालांगियारि थांखिजों दारिमिन गायसनफैदोंमोन। हाबफैदोंमोन नङा होमबा? गोबां बोसोर मानि बिसोरबो जोंनि भारतखौ सामलायफैदोंमोन होननानै बुंनो नांगोन आरो
औ- औ।
औ।
नैजौ बोसोरनिख्रुइबो बांसिन सामलायदोंब्ला बिसोरो।
बेखौ आं एक्जेक्टलि बांद्राय मोजां मिथिलिया
मिथिनाय बादिब्ला माने नैजौ बोसोरनिफ्राय बांसिन बिसोरो माने जोंनि भारत हादरखौ माने सामलायफैदों आरो गावसिनि खुंथाइ गोहोआव लानानै खुंफैदों।
औ -औ बेबायदि बिदिनो आरो नोंथाङा सा आमेरिका बा खोला आमेरिका जायखिजाया ओ दाथ' मोननै हादरमानि सोमोन्दै थांबाय नालाय जायखिजाया आरोबाव मोनसे बे हादरमानि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन ओ जेनेबा ओ मा होनोमोनलाय खोला आमेरिखा नङाबा सा मेरिका होनौ नङा नोंथाङा?
औ जायखिजाया ओं।
अ होमबा सामेरिखानि बाथ्राखौ एसे बुंनोसै नामा नोंथां?
औ बुंजायो।
सा आमेरिकायावहाय जोंना गासै मा होनो ओ नैजिथाम था हादोरफोर दङ होननानै आङो मिथिदों आरो। दा बेवहाय थानाय जेन बा बेवहायबो जेनेबा जोंनि एसिया इउरपफोर बादिनो बेवहायबो माखासे मानिे मिथिंगायारि दाथाय फोर जेनेबा दङ जेनेबा बुंनो थाङोब्ला जोंना बुहुमानो माने मि थिंगाजों आबुंजाखानाय जेनेबा बिफां लाइ फां हाजो हाला दैमा दैसा बेफोरबायदि जों नङा होमबा? दा एखायनो बेवहायबो जोङो आफ्रि आमेरिका सा आमेरिका हादरावबो माने माखासे बेबायदिनो गासिबो दाथायफोरखौ जोङो बिफां लाइफां जिब जुनार बेफोरखौ दैमा दैसा हाजो हाला बेवहायबो मोनगोन आरो। दा बेवहाय सुबुं सुबुंफोरा मा जायोनो इ-इसा आमेरिकानि सुबुंफोरा माने बांसिनानो फ्राय गुबुन गुबुननिफ्राय मानि दावबायहैनानै बेवहाय थाहैनायसो दङ होननानै आङो मिथिनो मोन्दों आरो।
ओ सा आमेरिकायाव आरो ने। उम।
माने बुंनो थाङोब्ला माने बेवहाय बांसिनानो माने इउरप हादरनि सुबुंफोरानो बांसिन बेवहाय ओ दंहैयो होननानै आङो मि
औ औ औ थारैनो नंगौ।
बै समावहायनो जेनेबा दहायनो बाथ्राखौ बुंखादोंमोन ना इउरप बेनिफ्राय ओ होननानै बि सिङावहाय जा जौगागोन होननानै बिसोर माने गुबुन गुबुन जायगायाव गावसिनि फालांगि खालामनो थाखाय माने बाहेरायाव ओंखारदों होननानै। नङा होमबा?
उम उम।
दा बिदिनो बिसोरो सा आमेरिकायाव थांनानै बिसोरो माने बिदिनो गावसोरनि फालांगि गायसनहैदोंमोन आरो। दा बेफोरबादि जाहोनावनो बिसोर माने थांनानै थाहैबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय बिसोर गिदिंबोफिननाय जायासै इउर'प फारसे। दा बे नि माने बे सा आमेरिका हादर फोरावहाय माने हादोराव थानाय बे हादोरफोराव आरो माने जेनेबा आमेरिकाखौनो जेनेबा इउ एस ए जोङो होनबा इउनाइटेड स्टेम अफ आमेरिका होनो जायखौ ना दा बैफोरखौनो होन जोङो दा बे फोरावहायनो बेफोरनो माने बे हादरफोरावनो माने बिसोरो आमेरिकानि माबा इउरपनि सुबुंफोरा बेवहायनो ओ थाहैदों आरो। दा बुंनो थांबा आमेरिकायाबो बोथ' बिसोरनि जेनेबा दासो गोहो गोरा हादर जादों खिन्थु मोनसे समाव बिसोरबो बि नि सिङावनो दङमोन आरो जिगु ओ जिस्निजौ बाजिना बेसेबा मायथाइ जानांगौमोन बेफोरबादि समावसो बिसोरबो माने ब्रिटिशनि आथिंनि औ ब्रिटिशनिफ्राय बि सोर उदांस्रि मोनदों आरो माने आमेरिका नि थाय हादर माने इउरप पियान सुबुंफोरनि माने दखलावसो दंमोन आरो मान बे समाव
औ
उम बेफोरबादि दियावनो बिसोर माने बेवहाय थांनानै औ
उम थांना थाहैनाया बांसिन जाबाय आरो ओं
बिदिनो फैफिनला नङा होमबा? बेयावनो थाबाय बेफोरबायदि आरो
दा होनबा नोंथां ओ सावरायनायखौ उनावहाय सावराय फिनसै नामा ओ आरो माखासे आद्रा थाबावबायना आरो माखासे समखिनियावहाय सावरायबावनोसै जोङो
औ औ औ दे जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय। औ औ दे दे